औ
औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां दे बुंनायसाय
औ बिदिब्ला नोंथाङा आंनोहाय दसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथांजों आङो दिनैहाय नानि सायावहाय सावरायनाय जासिगोन आरो जोंनि ओनसोलाव मोननाय नाफोरनि सायाव जोङो सानैजोंहाय सावरायलांनाय जासिगोन आरो
औ जागोन दे नोंथां
बिदिब्ला नोंथां आङो एसे सावरायग्रोसै नामा
औ दे जागोन दे नोंथां सावरायग्रो दे
ना नाखौहाय माने जोंनिहाय गोबां जायगायावनो जोंहाय नाफोरखौ मोननाय जायो आरो बे नाफोरखौ बर'फोराहाय ओंख्रि हिसाबै आरोहाय सावनानै बाथोन देनानैहाय जानाय जायो। बेबायदि ना नाफोरखौहाय जोङोहाय बिलोफोराव जाम्फै फुख्रि बेफोरावहाय जोङो मोननाय जायो आरो नाफोरखौहाय जोङोहाय मोननै बाहागोआव जोङो रान राननो हायो जेरै बिगुर गोनां ना आरो बिगुर गैयि ना बिगुर गोनां ना फोरनि गेजेरावहाय दं जोङो गोरि निस्ला खावै थथा बेंसि रौ फिथिख्रि ना महा बेबायदिनो गोबां दं आरो आरोबाव दङो सिंगि मागुर बालाबाथिया ना सान्दांगा थुरि खांखिला बारलि आरोबावहाय दङ जोंहाय फुख्रियावहाय जोङो खायफा खायफा माखासे नाफोरखौ जोङो फुख्रियावहाय दोननाय जायो। आरो बेफोरो जाबायहाय जोंहाय ग्रास काप कमन काप फाथ्ला फांकाज खौ आंहा फुख्रिनि नानि मुंफोरखौ माखासेफोरखौ आङो बांसिनानो मिथिजोबा फुख्रियावहाय जोङो बेफोरबायदि नाफोरखौल' दोना जोङो जेनेबा गोरि निसिला सु खावै सिंगि मागुर बेफोरखौ बो जोङो दोननाय जायो आरो नोंथाङाबो बिदिब्ला नोंसिनि ओनसोलाव मोननाय नाफोरनि नाफोरखौ एसे बुंलांग्रोदो नामा
औ ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ जोंना ओ ओरैनो सरासनस्रा ना होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंना नाया जाबाय मासे दैयाव थाग्रा ओ दैयाव थाग्रा जुनार बा जिब बिदिना ओ नाया माने गोबां रोखोमनि दं नोंथाङानो बुंलांखाबाय दा थिग बेबायदिनो जोंनिखैबो नाया गोबां रोखोमनि ओ दङ जेरै न'आव फिसिजाग्रा नाफोरा बेलेग बेलेग आरो हाग्रायाव थाग्रा बा हाग्रायाव मोनग्रा नाफोरा बेलेग बेलेग जोंना ना ओ ना होननाय लोगो लोगो दैयावनो मोनजोबो गासिबो दा जों नाया मानो ओ नाया माने जोंना बोरियाव थांनानै थानो हाया जेब्लायबो बेनिखायनो माने नाया दैयावसो थांनानै थायो बेनिखायनो जों दै नाखौ बुङो दैयाव थांनानै थाग्रा जिब ओ जोंना ओरैनो नाफोरा माने ओ बिलोफोराव थायो फुख्रिफोराव थायो बा दैमा दै साफोराव थायो आरो बयनिख्रुइबो बांसिन बा गिदिर गिदिरसिन नाफोर थायो होनोब्ला बुंबा जोंना लैथो लैथोमा बेफोरबायदियाव हाय जोंना गिदिर गिदिर ओ नाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो ओरैनो जोंनि फख्रि बिलो बेफोरबायदियाव जोंना ओ फिसा फि सा नाफोर जेरै नास्राय खावै ओ ना गोरै ओ ना सल बिदिनो गोबां ओ फिसा ओ फिसा फिसा बांद्राय गिदिरबो नङा फिसाद्रायबो नङा बेफोरबायदि नाफोरखौ जोङो माने जोंनि बिलो फख्रि ओ जाम्फै बेफोरबायदियाव नुनो मोननाय जायो आरो आरो जोंना ओ गिदिर गिदिर ना होननानै बुङोब्ला जोंना दलफिन ना ना जोंनि ओ बिदिनो बेलेग बेलेग रोखोमनि गिदिर गिदिर नाफोर बैफोर जोंना सागोर बा लैथो लैथोमाफोरावहाय जोंना मोननाय जायो आरो जोंना बांसिन माने ओ जोंना दानि जुगाव माने ओ ना फाननानैबो माने गोबां ओ सुबुंफोरा जिउ खुंनानै दङ नानि बेफार फालांगि खालामनानैबो जिउ खुंनानै दङ जोंना बिलो बिलो फोरावबो ना हमबाय बायनानै दैमा दैसाफोरावबो ना हमबाय बायनानै जोंना माने ओ बैफोरखौ हमना लाबोनानै हाथाय बाजाराव फाननानै जोंना मा गोबां रां आरजिनायबो नुसै आरो लोगोसे जोंना गोबां सुबुंफोरा माने ओ फुख्रि बायदिफोराव बा ओ जाम्फै बायदिफोरावहाय ओ नाफोरखौ फिसिनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि ना फिसिनानै ओ गोबां रोखोमनि ओ जेसेबां ना फिसिनो हायो एसेबांनो बुरजा बुरजा फैसा मोनो नालाय बेनिखायनो माने गोबां रोखोमनि ओ ना फिसा ना फोरखौ फिसिनानै माने ओ नाफोरखौ बोखांनानै जेजों सारनानै बा ओ दैखौ ओ फख्रिखौ मोननै लाखायो नालाय सोरबा सोरबा बै फख्रि मोनानसेथिं दैखौ हर जोबनानै उम बै ओ दैखौ लांदां खालामनानै नाफोरखौ हमनानै माने जोंना ओ फानो हाथाय बाजारफोराव बा सोरनोबा पाइप बेफोरनो हरनानै ओ जोंना गोबां रां ओ रांबो खामायनायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो माने ओ फायखारिफोरनो हरोब्ला माने जोंहा सानै सुबुंनो माने ओ ओ रां होनाय बायदि जायो नालाय बेनिखायनो बांसिन सुबुंफोरा जोंना फायखारिफोरनो हरनाय जायो आरो।
नंगौ नोंथाङा थिखौनो बुंलांदों ओ रां खामायनानैबो जोंनि गोबां न' नखरफोर आरो थांनानै दङ ओ बे बेबायदिनो जोंनिथिंजायबो जेनेबा हाय गोबां माखासे सुबुंफोर दङ जाय सुबुंफोरा हाय ना हमनानै ना सारनानै जेनेबा गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो गावनि नखरखौ दैदेनबोगासिनो बेबायदिनोहाय जोंनियावहाय खायफा खायफा मानसिफ्राबो फुख्रि जावनानैहाय बे फुख्रिफोराव नाफोरखौ दोननानै हाय जोङो गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनो। आरो जोंनि बर जेखाइ जेनेबा बाजिं बेफोरखौबो जोङो ना बेफोरखौ जोङो ना सारनानै जों बाहाय जायो। बर' आइजोफोराहाय ना गुरनाय जायो। जेखाइजों जेनेबा जोङो ना गुरनाय जायो आरो खबायाव जोङो ना जेमनाय बेखौ जोङो लानाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंनि बर' बिमाफोराहाय नाखौ गुरो आरो नाफोरखौहाय जोङो जेब्ला बबेबा बबेबा समावहाय जेनेबा गोबां मोननाय जायो अब्लाहाय जोङो बेखौहाय गोरान फोराननानैबो दोननाय जायो। बेखौहाय जोङो ना गोरान होननानै बुंनाय जायो आरो।
आरो जोंनि बर'
फोरा मा सेन ख'खा खबाय बेफोरखौ जोंनि बर'फ्रा गावसोरनि आखाइजोंनो गावसोरो हेबो। आरो बावहाय जोङाहाय ना होननानै बुङोब्ला जोङो खुसिया खुसियाखौबो जोङोहाय हमनानै खुरखानांगोन खुसियाहाय जोङो बेयो गुदुङावबो थानो थायो आरो एसे एसे बे बोरियावबो थानो हायो आरो आरो बेव बेबायदिनो दङ जोंहा हाय खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि बेफोरबायदि आरो। आरो बेबायदिनो बर'फोराहाय ना गोरान जोङो नाफाम देनाय जायो आरो। नाफामखौ बर'फोराहाय जेब्ला ना गोरानफोरा बुरजा अब्लाहाय बेहाय थास' एसे होदेरनानै थास' बिसं एसे होदेरनानै बेवहाय बेखौ उवाल आरो गायहेनजों देग्लिनाय जायो आरो। उवालाव होनानै गायहेनजों देग्लिनाय जायो। आरोहाय बिदिनो मास मोनसे मास मोननै बयेमाव सोनानै बेखौ दोननाय जायो आरो। जेब्ला ना नायाहाय थास'जों मोजाङै मुजिजोबनाय जायो अब्लाहाय जोङो बेखौहाय एवनानै जाफिननाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंनि बर'फोराहाय नाखौहाय गोबां मैगंजोंबो जायो। बेबायदिनो जोङो थाइगिरजों ना नाजों मैथा मांला जों नाजों जोगोनारजों नाजों, लावजों नाजों आलुजों नाजों सबायजों नाजों बेबायदिनो गोबांहाय बर'फ्रा जायो आरो।
हेल'?
बिदिब्ला नोंथाङाबो माब्लाबा ना ओंख्रिखौ जाफेरबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां जों ओ नाखौबो बेदर मालाबा समाव बेदर बायदिनो जायो मालाबा बेदर बायदि बिदिनो माने नायाबो जोंना गोथाव बेनिखायनो माने ओ नाखौबो आङो जाफेरबाय। नाखौ जों गोबां ओ मैगं फोरजों जायोबा माने गोबां ओ बेलेग बेलेग टेस्ट मोनो गोथाव मोनो ओ सबायाइजों जायोबा बेलेग आरो मैथाजों जायोबा बेलेग बिदिनो माखासे ओम बिदिनो माखासे मैगंफोरखौ माने थावनायखौ माने बानायना होयो आरो। नाया जुदि जोङो ओरैनो गोजा ओंख्रि गोजा जायोब्ला माने जेबो बांद्राय गो थाव मोना जुदि जोङो नाफोर होदेरनानै जायोब्ला बा अबेबा मैगंयाव ना फोरखौ होदेरनानै जायोब्ला जों गोथाव मोनो आरो। जोंना माने ओ नायाबो माने बेदरफोरबायायदिनो खामानि मावो आरो। नायाबो माने बेदरफोरबायदिनो जोंनो भिटामिन होयो आरो। जोंना आ गोबां सुबुं फोरा बेदर जायैफोरा बांसिना ना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। ओ माने ओ ना जाया बेदर जायाब्लाबो माने नाखौ जानायखौ नुनो मोनो। माने जोंना मालाबा समाव हाबा खेराइफोर खुङोब्ला सोरबा बे दर जायाब्ला माने सोरबा ओ बिदिनो बेलेग मै-मैगंफोर जायाब्ला जोङो नाखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंथाङा थिग नोंथाङा थिखौनो बुंदों जोंनिथिं बाफोर मानिफोर फोरबो जायोब्ला नाफोरखौ बहाय संनाय जायो आरो। बेबायदिनो जोंनियाहाय सोरनिबाबा सोरनियावबाबा ओ अनलाजों नाजों अनलाजों ना थुरजों बेफोरबायदि संनाय जायो आरो आरो बेवहाय जोंहाहाय खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि बेफोरखौहाय बाथोन जायोब्ला जोबोर गोथाव मोनजायो। बिदिब्ला नोंथाङाबो माब्लाबा ना फोर सारफेरबाय नामा?
औ हेल'
औ नोंथां
औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबाय ओ जों गोबां नानि बागैबो रायज्लायबाय।
औ औ नोंथां दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि सिम आंजों दसे सम रायलायफानायनि थाखाय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय दे।